हेल' नोंथां।
हेलौ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
आङो नै नोंथां ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो औ ओरैनो दं नोंथां
अ-अ जाखांबाय नोंथां औ खोनादों खोनादों जाखांबाय नामा नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो
जाखांबाय नोंथां जाखांबाय ओ नै आलु बाथोनसो एवलाबायनानै जादों नोंथां
आलु बाथोन
अ ओमफ्राय गायनाय फुनाया नोंथां मोनथिजों माबायदि औ गायनाय फुनाया माबायदि सोललिदों नोंथां
गायनाय फुनायाथ' मोजाङानो सोलिदों नोंथां दायो माने नांगौबायायदि अखा मोनबाय थानायनि जाहोनाव मोजाङैनो मोजां सोलिगासिनो दं जोब्बाय नोंथां गायनाया
अ अ जोंथिं गैया अखानि थाखायनो गायनो मोननाय जायाखै अखानि थाखायनो गायनो मोननाय जायाखै
आचचसा आदसा दैफोरनि एसे प्रब्लेमफोर जादों नामा नोंथां
अ दैफोरनि प्रब्लेम बिदिनो अखा गैय नालाय गायनो मोननाय जायाखै
अ
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा फ्रि नामा दा
आङो फ्रियावनो दं नोंथां दंनायालाय औ
अ नोंथाङा फ्रिबा आं नोंथांजों फंनैसो खोथा सावराय नुदोंमोन नोंथां
औ औ हागोन दे नोंथां हागोन
हागोन ना होमबा जोङो नाव आङो माने मोनसे टपिक लाना सोंहरसै जेनेबा गोदोनि हान्था मेला आरो दानि हान्था मेलानि गेजेराव नोंथाङा माबाफोर सोलाय सोल'फोर नुदों नामा नोंथाङा बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो
आदसा सोलाय सोल'आथ' गोबां सोलाय सोल' नुनो मोनदों मानो होनबा गोदोनि हान्था मेला ज जों दानि हान्था मेलाजों जोङो नायोब्ला गोबां माने गोरोबैखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ औ
गोदोनि हान्था मेला होननानै बुङोब्ला जोङो नुनो मोनो गोदो नुबोनाय बायदियै एबा मिथिबोनाय बायदियैथ' गोदो एखेबारे लामाफोरा माने मोजां नङामोन थांलाय फैलाय हान्था मेला बेफोरो लामा फोर माने हाब्रु जायो गोबांनो अखा हायोबानो आरो अरनबारिनि गेजेरफोरजों माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो गोनां जायोब्ला अरनबारि नि गेजेरजों माने थांनो गोनां जायोमोन सोरखिलांनो गोनां जायोमोन आरो बेफार फालांगि खालामनो थाखायबो माने जोंहा मैगं थाइगं बायदिसिना गायोब्लाबो बेफोरखौ मोनसे हाथाय बाजाराव लांनानै फानहैनो थाखाय हान्था मेलानि गोबां माने उसुबिदामोन जेरै लामानि प्रब्लेम आरो फारसेथिंजाय दालांफोर जेरै दैमा दैसाफोर बारनायाव गोबां माने उसुबिदा जायो जेरै माने दालांफोराबो मोजां नङामोन औवानि दालां नालाय माने दैज्लां बोथोराव माने अखा बांद्रायफोर हायोब्ला माने लामाफ्राबो हाब्रु जायो बायो दालांफोराबो बेबायदिमोन आरो फारसेथिं गोदो गोदायथ' आरो गारि मथर मटर गैयामोन नङा होमा नोंथां दा गारि मथर साइकेल मटर बेफोरबायदि गैयैनि जाहोनाव माने दाबसे जायगानिफ्राय ओमफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो गोनां जायोब्ला माने एखेबारे थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन आरो फसल आबाद बायदिसिना फोर गायोब्लाबो बेफोरखौ हाथाय बाजारसिम लांनो थाखाय बाननानै एबा रुजुनानै थाबायनानै लांनो गोनां जायोमोन गोदोनि हान्था मेलाया जोबोद खस्थ' गोनांमोन आरो आरो दाबसे जायगानि बेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो थाङोब्ला माने गोबां खस्थ'नि गेजेरजों सोलिनो गोनां जायोमोन आरो नाथाय आथिखाल दानि जि बिगियानारि आदबजों दिहुननाय माखासे दिहुनथ दिहुनथाइफोर बा दानि हान्था मेला खौ नायोब्ला गोबां सोलायनाय जों नुनो मोनबाय दानिया लामा सामाफोराबो मोजां जाबाय दालांफोर मोजां जाबाय फारसेथिं दिनै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोब्ला गोदो गोदाय जाय जायगायाव थाङोब्ला सब सप्ासे गाहाम लायोमोन नाथाय आथिखालाव सानसेनि गेजेरावनो सौहैनो हानाय बे बेफोरबायदि जाबाय गारि मथर गोबां जाबाय दिनै जेसेबांखि बुरजा नोङो फसल आबाद बायदिसिना गाया मानो। बेफोरखौ हाथाय बाजारसिम लांनो थाखाय जोङो गोरलैयैनो माने गाह गारिनि मथरनि हेफाजाबै जोङो दिखोनानै लांनो हानाय जाबाय नङा होमबा नोंथां? आरो दिनै जि जायगायाव थांनायाव सप्तासे लायो बे जायगायाव जोङो एक घन्टा दुइ घन्टानि गेजेरावनो आरामसे सहैनो हानाय जाबाय बेफोरबायदि माने गोबां सुबिदाया जानो हमबाय आरो आथिखालाव गोदो गोदायनिफ्राय गोबां सोलायनायखौ जोङो नुबोदों आरो दा बेबायदिनो लामा सामाफोराबो अनेक सोलायबाय आथिखालावथ' आरो गोदो गोदाय जेरैबायदि गिदिंला गिदिंलि थांनो गोनां जायो जायोमोन नाथाय आथिखालाव माने सरखार लामा ओंखारबाय जेरै आरामसे माने थांनो हानाय जाबाय आरो गोदो गोदायथ' जोङो गिदिर दैमाखौ बारनानै थांनोबो माने गोबां जेंना जायोमोन नाथाय आथिखालावथ' आरो बिनि साजोंनो गोसो बायदियै थांनो हानाय जाबाय। जेरै हमनानै ला जोंनि साखाथियावनो थानाय मोनसे गुलुं बुथोर दैमा बुलुं बोथुर दैमाखौथ' गोदो गोदोनि समावथ बारनानै थांनोनो हायामोन नाथाय आथिखालावथ गोसोबायदि बिनि सायाव दालां बो जोङो मोननो हाबाय आरो जोङो नावनि गेजेरजोंबो गोसोबायदि जोङो बारनो हानाय जाबाय गोसोबायदि जोंनि गिदिर गिदिर दैफोरखौ बारनो हानायनि थाखाय दिनै माबा मा होनो जाहाजफोरबो थाबाय दिनै नङा होमबा बेफोरबायदि आरो दा नोंथां गोदो गोदायनिफ्राय अनेक सोलायनायखौ माने नुनो मोनबोबाय आरो दा नोंथाङाबो बिनि माबाफोर बुंगोन नामा नोंथाङा जे बे
ओं ओं बुंगोन नोंथां ओं ओं हागोन हागोन जेरै नोंथां दहयै बुंनाय बायदिनो गोदोनि हान्था मेलाखौ बुङोब्ला जोङो गोबां साननो गोनां जानानै फैयोमोन आरोना नों जेरै नोंथाङा बुंदों हाग्रा बंग्रानि खोथा लामा सामा दालांनि खोथा बैफोरबायदिनो माने गोदोनि मानसि मानसिफ्रा गोबां जेंना जेंसि बायदिजों भुगिनांनो गोनां जादोंमोन आरोना बबेबा दाबसे जायगायाव थांब्ला बिसोर माने गोबां बार सानग्रो गोनां जायो मानो होनबा गोदोनि दिनाव लामा सामाया जों दानि बायदि स्रां स्रां नङामोन हाग्रा बंग्रा गोजामोन बै हाग्रा बंग्रानि गेजेर गेजेर थांनोबा जोङो मानसिनि अनगायैबो जोङो जिब जुनारफोरनि खोथाखौ सानग्रोनो गोनां जायोमोन आरो जेरै मोसा लख्रा मैदेर बायदिखौ गिनांगौ गोनां जायोमोन थिग बेबायदिनो जोंहा थांनो थाखाय साइकेलफोरबो गैयामोन दङबाबो नखरसेयाव गामि दरसेयाव गंसे गंनै गाहामल साइकेल थायोमोन गारि मथरनि खोथाखौथ बाद दोनना नोंथां बै समाव माने बिदिनो हान्था मेलानि थाखाय गोबां ख खस्थ खस्थ जाना फैोमोन आरो गोजान जायगायाव थांनोबाबो जोङो गोजान गोजान जायगासिम थांनानै गारि मथर गाखोनो गोनां जायोमोन। बिदिनो लाइन बासफोर गाख होनो गोनां जायोमोन आरो बिदिनो जोङो गामि ओनसोल बा बिबदिनो हाग्रा ओनसोलाव बेरायनो थाखाय जोङो मोसौ गारि गराइ गारि बिदिनो मैसो गारि बायदिफोरजों हान थिनांगौ जायोमोन आरो जेरै जों अबेबा मोन से गुबुन दाबसेयाव थांबा जोङो सप्तासे गाहाम थाबायनानै थांनो गोनां जायोम बबेबा जायगायाव बबा अबेबा जायगायाव जों ट्रेन होसोनानै गाखोनांगौ जायोमोन थिग बेबायदिनो माने गोबां खस्थनि गेजेरजों गोदोनि मानसिफ्रा जुजिबोनांगौ जादों मोन आरो नाथाय आथिखालाव जों हान्था मेलानि बेलायाव गोबां जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनबाय जेरै जोङो हाजों खारग्रा दैजों खारग्रा हासोजों खाग्रा अख्रांजों खाग्रा गोबां हान्था मेलानि जोङो दा मा फैबाय बेबस्था फैबायनाा नोंथां जेरै हाजों खारग्रा होनना बुङोब्ला जोङो बास बिदिनो गारि मटर ट्रेन बायदिखौ बुंनो हाबाय दैजों खारगा होनना बुङोब्ला जोङो इदिनो नाव जाहाज फेरि बायदि बुंनो हाबाय आरो बिदिनो दै जों खारगा जों साबमेरिनि खोथा बुंनो हायो अख्रांजों खारगा जों एरप्लेन फाइटार बायदिनि खोथाखौ बुंनो हायो नङा होमब ना जोङो गोदोनि दिनाव जोङो से सप्ता गाहाम लानाय लामाखौ जोङो आथिखाल मुगायाव मा खालामनो हाबाय जोङो सानसेनि गेजेरावनो बा नै घन्टा थाम घन्टा गेजेरावनो जोङो बेफोर जायगायाव थांनानै फैफिननो हानाय राहाया जोंनाव दासिमाव फैबाय आरोना नोंथां गोदोनि दिनाव मा होनो लेखा फरा गैयै रोङैनि जाउनावबो मा जायोमोन जोङो बैफोरबायदि थासारियाव भुगिनांनो गोनां जाना फैदोंमोन आरोोना नोंथां गोदोनि दिनाव मा गोदोनि बिमा बिफाफ्रा मामोन जोङो लेखा फरायायाव बांसिन गोसो होआमोन बिदिनो मा खालामोमोन जोङो गथ' गथायाइफोरखौ इदिनो बुरजाखांसै इदिनो जानो लोंनो थटेक जानानै गावनि गथ गथ'फोरखौ मा खालामोन दाहोना रुवाथि दोननानै जानाय नेम दंमोन ना नाथाय दानि जुगनि बिाब बिफाया जोंहा गोबां सांग्रांथि जानानै फैबाय मानो होनोबा गावनि फिसाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो जोङो सरखारि फरायसालि एा प्राइभेट फरायसालिफोराव सोनानै जोङो गावनि फरायसाखौ गावनि आथिङाव गसंनो हानाय इयुननि थाखाय साननो हानाय बैफोरबायदि राहा खौ जों दानिफ्रायनो लानायखौ नुयो आर ना नाथाय गोदोनि दिनाव जों बैफोरबायदि फरायसालियाव थिनहरनाय बायदि खामानिफोरखौ जों नुनो मोननाय जायामोन आरो जानो हागौ बै समाव जोङो लेखा फरायायाव गोसो होयोब्ला जोङो गोदोनि समाव बैबायदि थासारियाव भुगिनांनायखौ नुनो मोननाय नङामोन आं बेखौ सानो आरोना नोंथां नाथाय आथिखाल मुगायावथ' जों बयबो लिरनो फरायनो एसेबाबो जों बयबो रोङोना बिनि थाखायनो जोङो बैफोरबायदि माने बिरोंदामिन बा गोनोखो मुगानि दावगानायखौ जों नुनो मोनसै आरो बैफोरबायाददि जों दावगानाय सोलायनाय नुनायाथ' जों लेखा फरा गोरों जानायनिफ्रायसो सोलायनाय नुदों नङा होमबाना नोंथां जों लेखा फरा गैयाब्ला जों बैफोरबायदि दिहुनथाइ फोरखौ जों बोरै दावगाहोनो हागौमोन
औ औ नंगौ
बैबायदि लेखा फरा सोलोंनो रोंनायनिफ्राय जों मा खालामनो हादों बैफोरबायाददि थासारिसिम जों फैनायखौ दासिमाव नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोङो गोदोनि आरो दानि हान्था मेलानि सायाव नायोब्ला जोङो गोबां हा आरो अख्रांनि फाराग बायदिखौ नुनो मोनसै आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां खोनादों खोनादों नोंथां
अ दे होमबा ना नोंथां जहा समाबो जाना फैबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय उनफोराव सम मोनोबा जों सावरायफिननाय जाथोंसै ना नोंथां
औ औ जागोन दे नोंथां औ